अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
अ नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ फ्रि दं नोंथां
अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ औ टपिकआनो जाहैबाय माने बर'नि जायानाखि दा बर्थ'मानावहाय जि आइ टेक मोननाय माने नाम नाफाम नाफामनि सोमोन्दै आं नोंजों एसे सावराय होननानै आं सानदों आरो
औ औ
सावरायनो हागोन ना
औ सावराय जागोन नोंथां
अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जायगायावहाय मा होनो नाफामखौ माबायदि रोखोमै बानायनाय जायो आरो मा मा मुवा बेसादजों बानायनाय जायो नों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा आंदों
औ खोन्थानो हागोन नोंथां
औ औ
आं फोरमायलांसै बिदिब्ला
औ औ
ओं नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा नाफामा जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गुबै खायद'खौनो बुंनांगोन जोंहा माखासे बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर दं नालाय दा बेनि गेजेराव बेबो मोनसे आरो दा बेखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावहाय ना नांगोन जाय नाखौ जों नाफाम बानायगोन बेखौहाय जोङो हमनानै बा बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ सायो बिनि बिगुर गांफोरखौ साफा सायनानै सिफोरखौ गारनानैहाय मोजाङै स सुनानै लानाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बेखौ साफा खांनानै लामनाय जागोन बेखौहाय बियो माने नांगौ बायदि गोरान जाजासे जोङो सान्दुंनि सायाव सोनारगोन आ बियो माने सान्दुं मोजांबा खमबो लानो हागौ बा सान्दुं खमबा गोबावबो लानो हागौ बिनि राननाया जों बेखौ फोरानबाय। फोराननानै आरो जुदि बेखौ सान्दुङाव लामखांनानै ओ अरनि उखुन्दैयावबो एसे फोराननो हाबावोबा माने बिनि मो दोमनाया साबसिन जायो होननानै ओ जों बुङो आरो सुबुंफ्रा। ओ बेखौ जोङो मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ नाफाम बनायनो थाखाय ओ उवालफ्राव गाहेनजों जोङो देनो थाग थियारि खालामनाय जायो।
औ औ।
दा बे ना गोरान एबा नाफामजों देफानो थाखाय जोंहा माखासे जगार नांगौ जायो। ओ जेरै थास' बिथं होननानै बुङो। बै थास' बिसंखौबो होफानाय जायो आरो खायसे खायसेयाहाय ओ माबा खुमब्रा बेखौबो होयो होनाय नुयो आरो आं खायसेखौ। ओ। बांसिनै बै थास' बिसंखौनो बाहायनाय जायो जेन'बा बिनि थावनाया एसे साबसिन जानो थाखाय आरो थावनाय आरो मोदोमनाया। बेखौहाय ओ उवालाव थास' इसे इसे होफानानै मोजजाङै गुन्द्रा जाजासेहाय देनानै लानाय जायो। दा बेखौ देखांनानै सोनानै दोननो थाखाय जोंहा औवानि हासुं दाननानै लानाय जायो। ओ बै हासुुङावहाय देखांनाय गुन्द्रा ना गोरानखौ मोजजाङैहाय दोसो दोसो सोनाय जायो। जाहाथे ओ बेयाव बार हाबा जुदि
औ
बे औवा हासुङाव दोसोनायाव गुरै जायोब्ला बेयाव बार हाबोबा बै ना फामा माने ओ गुफुर गुफुर मैखुन बेरनो नागिरो बा बाखुरा खायो होननानै आं मिनथियो आरो ओ बिनि थाखाय जोङो हाजासे गोरा दोसोनानै ओ बे हासुंखौ मोजाङै खफा माथेनानै दोननांगौ आरो जिगाबफोरजों नङाबा ओ बिदिनो बायदिसिना बिलाइफोरजों प्लास्टिकजों मोजाङै हो थेनानै ओ बेखौ मास मोनसे मोननैसिम गाहाम सेवहोनानै फेसेवनानै जानाय जाजानाय खालामनो हायो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ गोबाव समसिम थिनानै दोननानै जाजायो आरो दा बे औ बेखौ संनानै जानाय माबायाबो आलदा आलदा। जेन'बा नोङो खारैजोंबो संनानै जाजायो। बेखौ जानोस सैबा ओरै ओ नोंनो ओ इसे खादावफोर बा गनफोरजों एरनानैहाय दिरुननानै लाबाय बिदिनो
औ औ।
ओ जोङो सारायखौ गरम खालामना लानानै बेवहाय बे नाफामखौ गावनि नांगौ जखानि होनानै खारै होनानै बिदिनो बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरखौ देग्लिना होनानै ओ फोमोनबानो बियो जाजाबाय आरो थिग बेबाय बिदिनो ओ खारैजों जायालासिनो खायसेया थावजोंबो एवनानै जायो जेन'बा बेखौ एवनानै जानोबा गिबियावनो गुबुन ओंख्रिफोरखौ जेरै एवो बेबायदिनो थाव सेरबाय पियास सेरबाय ओमफ्राय नाफामखौ होनानै बिदिनो दै एसे होनानै फोमोननानै बियो जाजानायाव जाजानाय महराव फैबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौहाय थास' बिथद्राय थास' बिबार बा थास' आथिं बेफोरजों माने लगायनानै सङोबा बै ओंख्रिफ्रा टेस्टि गोथावसिन जायो होननानै गोबाङा बुङो आरो दा आङो नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायबाय।
औ ओ संनानै जानाय माबाया ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन जायो आंबो मोनजानायलाय आंबो नोंथांनो एसे फोरमायनो नाफाम होननानै बुङोबा बेथ ओ' बर'फोरनि जाग्रा खायद'खा नङा होमबा नागारनो हायो मोनसे खायद' ओ जोङो बेखौ बांसिनैनो माखासे ओ फोरबो बायदि बायदियावबो जों जानाय जायो। दा नाफाम बानायनायनि थाखाय नों बुंनाय बायदिनो बिदिनो बबेबा दैमा नङा होमबा? बबेबा बिलो बा बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय जों मा खालामनाय जायो माने नाखौ जों हमनाय जायो आरोखि नाया एसे आंनि नुनायाव एसे फिसा फिसाबा साबसिन जायो।
औ औ थारैनो
अ अब्राहाम औ अमफ्राय नाखौ जेब्ला हमनानै लाबोखांगोन बेखौ सायै मायै जों नाखौ माने फोराननाय जायो आं नु दों आरोखि आमफ्राय फोराननानै जों बेखौ मा खालामगोन गोबाव सम फोरानबाय जेब्लासिम बियो द्राय जाया माने गोरान जाया। अब्लासिम फोरानबाय नों बुंनाय बायदिनो आरो जोंनि जायगायाव माखासे एसे गुबुन स्टाइलबो नाफामखौ बानायनाय जायो जेरै नाखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जेन'बा जोंनो मा नांगौ जायो। नाफामजों देनो थाखाय बा नाफामखौ बानायनो थाखाय नङा होमबा? उवालाव जों बांसिन देरनाय जायो।
औ
जोंनो मा नांगौ जायो थास' माने थास' बिसं नङा होमबा आरो गुबुन गुबुन सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन बुस्थु होयो जोंनिथिं थास' जायनाखि दुदालि होनो दुदालिखौबो होयो। आरो बेजों लोगोसे थास' गोसोम थास' बिबार बायदि बायदि माने बुस्थुखौ होयो आरोखि दा बेखौ होनानै जेब्ला गलायनानै देगोन नङा होमबा? देखांनानै बेखौ मा खालामो सोरबा सोरबा माने बथलनि भयामावबो सोनायखौ आं नुदों। माने बथलनि दिंग्रिनि माखासे बयाम बेयाव आं सोनायखौबो नुदों खिन्थु आं आंनि खोनानायाव बा आं मिथिनायाव माने औवानि जायनाखि हासुं नङा होमबा?
औ औ
बेयाव सोनानै दोननाया माने गोथावसिन जायो होननानै आं खोनादों आरोखि बेखौ सोनानै दोन खांनायनि उनावहाय मानि माखासे गोबाव सम आरो जेब्ला बेखौ गोरा माने नारसो नार सोगोन माने बुस्थुआ जेब्ला हासुंआ गावगोन बा बबेजोंबा माने बार माबायोबा माने बुस मुसियो नालाय बा एम्फौ दैनायनि माने एम्फौ दैनायनि माखासे चान्स थायो नङा होमबा दा बेनि थाखायनो मा खा खालामगोन बेखौ गोरा माने सेबै माने जेबो जाहा थे बायहेरानि बुस्थु हाबनो हाया बा बार ग'आ नङा होमबा माने जोंनि बानायनाय बानायनाय माने जायनाखि ओ नाफाम बियो माने गाज्रि जाया बा मुसिया बेनि थाखाय गोरायै गोसोनानै माने जोथोनै बेखौ जों मा खालामनाय जायो माखासे साननि थाखाय जेब्ला हालागै बियो जाजानाय जाया बा जेब्लाहालागै बियो माने मोदोमा अब्लाहालागै बेखौ मा खालामनाय जायो माने जोंङो बेखौ दोननाय जायो आरोखि बबेबा मोनसे जायगायावहाय। आं बेखौ नुनो मोनदों आरोखि बेनि उनावहाय जेब्लानाखि जेनेबा थाम दान बा ब्रै दान बा दान बा द' दाननि उनावहाय जेब्ला जाजानाय हालोदाव फैगोन नङा होमबा? बेखौ मा खालामगोन खेवनानै माने मोजाङै खेवनानै जों माबा मोनसे आइजेंआव एरख'नानै नङा होमबा एरख'नानै जों मा खालामगोन माने जेरै थोंजों ओंख्रि सङो नङा होनबा माबा मोनसे फाजा आ बायदि बायदि संङो नंङा होनबा बेबायदि जेनबा संनानै बांसिन जोंनि जायगा बेयावहाय आं नुनायाव आरो थास'नि बिसं ओ माने थास' बिलाइ आरो बेजों लोगोसे थास' बिबार बेफोरजों आं जानायखौ नुदों। बे गोजाबो जानायखौ आं नुदों बर'फोरनि जायगायावहाय। आरो जोंनिथिं बांसिन समावहाय माब्ला बाहायो होननानै बुङोबा जोंनियाव जेब्ला माने दमासि आरो बेजों लोगोसे बैसागु जायो नङा होमबा? बे समावहाय जोंनियाव माने बांसिन बेखौ बाहायो आरोखि बेबायदि आरो। जेब्ला जाजानाय जागोन अब्ला बेखौ हाननानै माने बेखौ मा होनो एवनानै बेखौ जानाय जायो आरोखि। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला बैसागु फोरबो बायदि बायदि नङा होमबा? गुबुन गुबुन जायगायावहाय माने गुबुन गुबुन रोखोमै जायो आं बेखौ माने नुनो मोनदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव दा जेरेखम नोंथाङा बुंदों खारैजों संनानै जायो नङा होमबा?
औ औ।
खारैजों संनानै जानायखौबो आं बर'फोरनि गेजेराव माने गुबुन गुबुन जायगायावहाय माने आं नुनो मोनदों आरोखि। खिन्थु जोंनि जायगायावहाय माने फ्राय थावजोंनो बांसिन संनानै जायो आरोखि बेबायदि आरो। आरो आरो बेजों औ। औ औ बेबायदि आरो। आरो बेजों लोगोसे बेखौ फोरबो बायदि बायदियावबो आं नुदों माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय माखासे सुबुंफोरखौहाय माने मा होनो जाहोनो थाखाय माने माखासे हटेल बायदि बायदि बेफोरावबो संनाय जेब्लानाखि जेन'बा बैसागु फोरबो नङा होमबा बबेबा मोनसे जायगायाव प्रग्राम जायोबा माने जाहोनाय संनानै आं बेफोरखौ माने बर'नि ओंख्रि हिसाबै माने आं बेखौ नुदों आरोखि बे बायदि बे बायदि।
औ।
होमबा नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आंङो बुहुत खोथा बा बुहुत माने नाफामनि सोमोन्दै आं मिथिबायानो। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायावथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नङा होमबा जोंनि जायगायाव बेबायदि जायो आरोखि बेबायदि आरो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। औ समा जाबाय जोंनियानो औ गोजोननाय थाबाय दे थेंकिउ सै।
दे।